हेल' नोंथां?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां जिरायनानै नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो जिरायनानैनो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखाम जाबाय नोंथां जाखांबाय।
मा ओंख्रि जादोंमोन नोंथाङा?
अ जोंनिया दिनै ओंख्रिया अनला आरो मेवायमोन। नो ओ
नंगौ नोंथां।
अ नों खोनाब
खोनादोंना नोंथां?
औ
खोनादों नोंथां।
औ
अनला खारै जोबोरैनो जानो गोथाव नङा होन बा नोंथां।
नंगौ नोंथां नों बुंनाय बा थ्राया थारैनो जोबोद सैथो।
नोंथाङा जानाय अनला खारैखौ माबायदि बानायो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन। अब्ला नोंथांनि मिथिनो लुबैनाय बादिनो अनलानि सोमोन्दै फोरमायनानै होनोसै। जोङो अनला ओंख्रियानो जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि गुबै ओंख्रि। जाय ओंख्रिखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा जानो थाखाय संनानै जानाय जायो खायसे ओनसोलाव बे ओंख्रिखौ खारै होनानै संनायखाय अनला खारै होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां
ओनसोलाव अनलाखौनो होननानै मख'नाय जायो नोंथां। अब्ला बेखौ संनायनि आदब खान्थिफोरा माबादि बेनि सोमोन्दैबो आङो फंनैसो फोरमायनोसै।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा फोरमायना होनायसाय।
अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबि-गिबियाव माइरंखौ जखानि संनायनि जखानि लाग्रोनानै दैयाव थामजि मिनिटसो सोमहाबनानै दोननाय जायो नोंथां। बेनि उनाव माइरङा जेब्ला गुरै रुइनाय बादि महर लायो अब्ला बै सोमनानै दोननाय माइरंखौ जोङो खेरखायाव सुखांनानै लाग्रोनाय जायो। सुखांनानै लानायनि उनाव बै माइरंखौ दै स र' होनानै बर'नि दोरोङारि आगजु उवालजों गायहेन जोंखौ बाहायनानै बै उवालाव माइरंखौ अन गुन्दै महरै देग्लिनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां दानि दानियाथ' जोङो नुनो मोनसै ओ मेसिन आरो लोगोसे ओ गोदो-गोदाय बाहायनाय दिंखियावबो देनानै जोङो गुन्दै खालामनायखौ नुसै नोंथांमोननिसथिं मा रोखो मनि ओ माइरंखौ गुन्दै खालामनानै ओ संनाय जायो?
अ नोंथाङा सोंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय दिंखिखौ बाहायनाय जायाब्लाबो जोङो बरनि दोरोङारि गाय हेन्द उवाल जोंनो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नों थां नंगौ बेबा दिनो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव अनला खारैखौ सङोब्ला जोङो दाउ बेदर अमा बेदर आरो नाजोंबो संनानै जानो हायो। बेनि अनगायैबो अनला खारैखौ सङोब्ला ओ मेसें बोथोराव संनानै जायोब्ला जोङो मुला बेदर जोंबो मुला बेदर मैगंजोंबो संनानै जानाय जायो नों
नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ सङोब्ला थालिर फस्लाजोंबो संनानै जानाय जायो आरो बांसिनै ना बेदरजोंबो संनानै जानाय जायो। नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो संनानै जानाय जायो नामा?
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ना लोगोसे ना गोरान आरो अमा बेदर आरो जोङो ओ नआवनो फिसिनानै दोननाय दाउफोरखौ सिथारनानै ओ फ्राय खालामना लानानै अनला खारैयाव होनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। बेयो थारैनो जानानै जोबोद गोथाव नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ संनायाव आरोबाव बै आदब खान्थिफोरनि गेजेरजों माखासे गोबां दोरोङारि जायखौ जोङो मस्ला महरै बाहायो। अनला ओंख्रिया थावनो थाखाय मिलौनो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलाव हाइजें बिलाइनि मोदोमनायखौ हाइजें बिलाइखौ खानानै लानानै बेखौ मोजाङै दैजों सुस्रनानै अनला ओंख्रिया जेब्ला मोनहां जायो अब्ला हायजें बिलाइफोरखौबो होनानै बाहायनाय जायो आरो बेबादि होनानै संनाय ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां।
अनला खारैखौ सङो ब्ला जोंनि ओनसोलाव जायफोर खारैफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै सबायाइ खारै थालिर बिफांनि खारै आरो सिबिंनि खारै बेनि अनगायैबो दंबावो जेरै बेसरनि खारै बै खारैफोरजों संनाय ओंख्रिफोरा जोबोद मिलौहाबनाय आरो गोथाव जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे खारैखौ जोङो गोबाङैनो थालिर बिफांखौ दानफायनानै बेखौ मिजि मिजि ओ खालाम नानै सानदुंआव फोराननानै जोङो बेखौ रानबोला सावनानै हांगार खालामनानै खारै बानायनायखौ जोबोरैनो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। नोंसोरनिबो ओनसोलाव बेबादि खालामो दा?
नंगौ नोंथां। औ नोंथां नोंथाङा खारैनि सोमोन्दै फोरमायनायखौ खोनानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय जोंनि ओनस सोलाव बांसिनै थालिदनि खारैखौ बानायनाय जा
नंगो नामा नोंथां बेदिब्ला माबायसा माबायसा खारैखौथ' बाहायो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव
अ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै बेसर आरो सबाइनि खारैखौ बांसिनै बाहायो नों थां जेब्ला गा गामियारि बर'फोरा बेसर खुबैयो आरो सबाइखौ खुबैयो नङा होनबा आरो बै बेसर आरो स सबायफोरखौ फोथार‌निफ्राय दिखांनानै लाखांनायनि उनाव गारनाय बेसरनि साबा आरो स सबाय बो सबाय बिफांनि साबाखौ सावनानै लानानै हांगार बानायनानै बै हांगारफोरखौ सा द्रि नङाब्ला सानदांगाजों मोज जाङै सालिनानै लानानै बेनि गुन्दैखौ दैजों गलायनानै लानानै खारदै महरै ओ फिस' फिस ओ फिसा फिसा फिथर बानायनानै बेख खौ सानदुंआव फोराननानै दोननाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो बाहायो नोंथां आरो दोरोङारि बैफोर खारदैफोरा अनला खारै ओंख्रिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना दोरोङारि बेफोर खारै नङाब्ला अनला ओंख्रिनि थावनाया दोरोङारिनि गोथावथि खौ लाखिनो हानाय नङा
आयबो अनलाखौ जोंनि ओनसो सोलाव सबायजोंबो ओ साम'जोंबो संनाय जायो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो साम'जों सङो नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव साम'जोंबो संनाय जायो जे जोंनि ओनसोलाव साम'खौ फोथारनिफ्राय नागिरनानै लाना फैनानै नोङाबा खाथियाव थानाय दैमाब हाख दैखरफोरनिफाय लाना फैनानै जोङो बेखौ सानसे सम दैयाव दोननानै गुबुन दिनाव जोङो बेखौ बेनि लानजायखौ दाननानै आरो बेयाव थानाय मोनस मोनसे खर'नि ओ ओ
मोखां
खो मोखांखौ दा मोखांखौ बोखारनानै जोङो बेखौ ओ अनला खारैयाव गारना होयोबा जोबोद गोथाव जायो नोंथां नोंथांनि ओनसोराव स साम'खौ मा बाय दि मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
जेब्ला साम'खौ सङो अब्ला अनखौ गोबाङै हो फोरजों सङोब्ला गुबुन बेदरजों सङोब्ला जेरैबादि अ साम'जों सङोब्ला अन गुन्दैखौ गोबां एसेल' होनांग गोबांथार होयोब्ला साम' सोबनानै जानायाव खस्थ' मोनो नालाय नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ना नोंथां।
नंगौ नोंथां बिदिब्ला उनाव